औ खोनादों दा ओ ओ फिथाइ सामथायाइनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंन सावराय जागोन दा
औ दे सावराय जागोन
दा फिथाइ सामथायाइ होननानै बुङोब्लाथ जोंहा फिथाइ सामथायाबो जानायावनो गोलैयो जोंनि जिउआव नङा होमबा
औ अम
ओ दा बेनि बिथिङाव जों बुङोब्ला फिथाय सामथाइ जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि नुनो मोनो ओ जेरैहाय थाइजौ, खान्थाल जाम, लिसु, बैग्रि, खमला, नारें ओ बायदि बायदि रोखोम नि जों फिथाइ सामथाय नारेंखल, गय, थाइलिर, खुसेर, जाम उम बायदि बायदि रोखोमनि मोजां मोजां फिथाय जोंनि ओनसोलाव मोननाय जायो। दा बे रोखोमै जोङो फिथाइ साम थाय होनोब्ला ओ बोथोर लाना बोथोर जोङो
औ बोथोर लानानै बोथोर मोनो ओम। दा दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय दा थाइजौ, खान्थाल, लिथुकु, लिसु, बेफोरबायदि मोनो आरो जाम,
औ नंगौ नंगौ। दा मेसें बोथोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा बैग्रि मोननो थाङो। नङा होमबा बैग्रि मो नो, ओ नालेंखराथ' जोंहा ओ बार' मास थायखानाय फिथाइ जाहैबाय। नाइरेंखल, गय औ, दा इनि उनाव खमला खौ मेसेङाव मोननो थाङो जोङो। थालिराबो जोंना थालिराबो बार' मास मोननाय जायो थालिरखौ औ औ। होम होम जेरैहाय थालिरखौ गोबां रोखोमनि नुनो मोनो बे खौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा मा मा रोखोमनि थालिर मोननो हायो? खोनादों दा?
थालिर आथिया, सिनि साम्फा इदिनो ओमफ्राय बिदिनो मा होनो बेगर गोनां थालिरफोरबो मोनो आरो। ओम
औ औ जेरैहाय ओ आथिया थालिरखौनो होनजायो औ औ होम होम ओ मालफक्स सेनि साम्फा जाहा औ बायदि रोखोमनि थिग' बेबादिनो जोङो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ मोननो थाङो दा बेनि अनगायैबो जोंहा आंगुर दङ दालिम दङ मो मोजां मोजां फिथाइ आफेल दङ दा जोंहा ओ ओ जों जोंनि ओनसोलाव मोननाय नुनो मोना जोंहा आ फिथाइ सामथाइ जानानै जोंनि देहायाव फिथाइखौ जानानै जोंनि देहायाव जोङो गोबां मोनन्नो हायो नङा होमबा खोनादों खोनादोंना औ औ थिग बे बायदिनो जों हा हानायमानि जों फिथाइ सामथाइ जानांगौ ओ जोंनि देहा एबा सावस्रिया मोजां जायो फिथाइ सामथाइ जायोब्ला थिग बेबायदिनो जों गोबां रोखोमनि ओ फिथाइ सामथाइनि ओ आबाद मावनानै एबा बेफार फालांगि खालामनानै गोबां जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों ओ खायसे खायसेयाव नुदों जोंङो ओ हाथाय बाजाराव बेफार फालांगि खालामनानै गोबां रांखान्थिनि ओ बिथिङाव ओ जौगाबोनाय नुनो मोनदों नखर सालायनायखौ नुनो मोनदों। ओम थिग बेबायदिनो आबादनि फोथाराव बुङोब्ला जोंहा ओ थालिर आबाद मावनानै थालिर फिथाइनि लिसु फिथाइ ओ नारें फिथाइ ओ बिथिं दङ नालेंखल आबाद औ नारें फिथाइ। नारिंखल। फिथाइ बायदि बायदि रोखोमनि आबाद मावनानै जोंहा मुलाम्फा जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। नङा दे होनबा औ बे लेखायैनो जोंहा ओ फिथाइ सामथायाइनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा फिथाइ सामथाइफोरखौ बायदिसिना फोरबोआव जोङो ओ बाहायनाय नुनो मोनो फोरबो फुजाफोराव औ औ उम-उम
ननि फुजा फाथाल होनाय जाब होबाथाय फिथाइ सामथायाइखौ बावनाय जायो आरो
जायो जायो जायो नंगौ थारैनो। दा नोंथांमोन नोंथाङा मा फिथाइ सामथायाइखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो ओरैनो
ओं ओरैनोथ' आंङो जि बोथोराव जि फिथाइ जायो बेखौनो मोजां मोनो जेरै दा थाइजौ बोथोर नालाय थाइजौखौ जानानै मोजां मोनो। ओमफ्राय बिदिनो खान्थालबाबो जेबाबो माने फिथाइ फिथाइ सामथायाइखौ रावबो माने मोजां मोना बिदि नंखाया आरोना फिथाइ सामथायाइखौ आरो बयबो जानानै मोजाङानो मोनखायो।
औ औ। ओ दा बेनि गेजेरावनो जोंहा फिथाइ सामथाइ जानानै औ। औ औ दा फिथाइ सामथाइखौ जानानै जों गोबां ओ औ देहानि सावस्रिनि मोजां मोनहोयो आरो लोगोसेनो खायफा उम उम औ। खायसे खायसे नुनो मोनो खायसे खायसेखौ जों बाराद्राय जाबा ओ बायदि देहानि खहा जानायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय ओ अ औ जेरैहाय जोंहा थिंख्लि फिथाइ ओ जलफाय फिथाइ थाइस्रि फिथाइ थेख्रा खुसि फिथाइ बायदि बायदिखौ जोङो नांनायनि
जाय औ नांनायनिख्रुइ बांसिन जायोबा देहाया खहा जायो आरोना मानो होनबा बे बुस्थुआ बे बेे फिथाइया गोखै जाहैबाय नालाय ओमफाय नांगौनि बारा जायोबा जोंनि थैया माबायो आरो थैया जायो आरो ना जुदि बाराद्राय नांगौनि बारा जायो
औ-औ दा बे रोखोमैनो जोंहा फिथाइयाव होनना बुङोब्ला जोंहा गय फिथाइ गय फिथाइखौबो जों गोबां बिबांनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोल
औ-औ ओम नंगौ जोंनिथिंजाय थुना माने गय गयजोंबो बुहुत मानसिफोरा माने सोलिबोदों आरोना गय आबाद मावनानै माने बहुद रां खामायनो हादों बा न' न'खरखौबो दावगाहोनो हादों जौगानो हादों। माने जोंनि साइदथिंजाय बांसिन बिदिनो गय आबाद मावनानैनो सोलियो आरो।
ओ-ओ- ओ नंगौ-नंगौ-नंगौ
बुहुद माबाना बारा माने बाराबो खमबो आरो बेसेना दानो दं दानो गैया थेवबो माने दा बांसिनानो गय आबाद मावनानै जानायखौ नुयो आरो सोलिबोनायखौ नुयो।
ओम नंगौ-नंगौ थारैनो गय नङाब्लानो जाखा हाथारा
ओम आरो जोंनियाथ' गय नङाबानो जाखाथारा। फारसेथिं आरो गयजों लोगोसे फाथै थाखाबाय फाथैखौबो फाथैनि आबाद मावनानैबो बुहुत बिदिनो रां खामायनो हायो आरो
उम नंगौ-नंगौ थारैनो बेबादिनो खम समनि गेजेरावनो गायनानै जोंहा गय फिथाइ मोननो हायो औ बायदि रोखोमनि मोजां ओ रांखान बे बिथिङाव गय आबादा जोबोर मोजां होननानै सानो बेजों लोगोसेनो जोंहा दंबावो जेरैहाय जोंहा गोबां रोखोमनि गो गोदान गोदान फिथाइफोर जेरैहाय ओ जों नुनो मोनो ड्रागन फिथाइ जेरैहाय गोदानै ओंखारनाय ओ थिग बेबादिनो जोंहा औ औ बेबादिनो मौसुमि फि थाइ बायदि बायदि रोखोमनि जों फिथाइ ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो दा बेनि फि बिथिङाव बुङोब्ला जोंहा आरोबाव दंबावो ओ जेरैहाय जोंहा नासपथि फिथाइ
औ बैग्रि बिलाथि बेखौबो बेखौबो गा बेखौबो जोंनिया आथिखालाव दाना गावबा गावनो गायना लानानै बुहुद माने ओम रांखान्थि आरजिनो थाखाय बुहुत माबा मोनो आ आरजिनो हायो न' न'आवनो गायना लानानै
सैथो
फिथाइ सामथायाइनि बिथिङाव बुङोब्ला जों ओ हौवाफोरखौल' फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोना
ओहो आइजो माहारियाबो दा नायोब्ला नायोब्ला ज जुदि जोङो नायोब होनब्ला माने बांसिनानो आइजोफोरखौनो नुखायो
बेफार फालांगि खालामनायाव बां -सिन दाना आइजोफोरखौनो नुनो मोनो आरोना
दा फिथाइ सामथाइ होननानै बुंङोब्ला जोंहा बायदि लामा हान्थिनाय एबा हान्थामेला खालामनायावबो जोंङो बांसिनानो फिथाइ सामथाइ गोदै खा फिथा सामथाइ जों जानायखौ नुनो मोनो दा बेनि बे खेलायाव जों हान्था मेला खालामनायाव जोंहा बायदि रोखोमनि खमला नारें बायदि बायदि जानायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोंहा ओ आलासि न'आव आलासि दुमसि फैयोब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथ जाहोनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबाददिनो जोंहा उन्दै उन्दै गथ' फिसा नो मोजां मोजां फिथाइ जाहोनायखौ खौ जों नुनो मोनो मानो होनोबा बिथांमोननि सोलोंथाइ लानाय नंगौ
मोजां आरो सोलोंथाइ लानायनि थाखाय बो
औ औ नंगौ जाय ब्रेन जायखौ होनना जों ब्रेन औ बेनि थाखाय मोजां जायो
जोंनि ब्रेननि थाखाय मोजां खामानि होयो आरोना
नंगौ नंगौ नंगौ दा खायसे खायसे ओरैनो जोंहा प्रटिन गोनां एबा भिटामिन्स गोनां फिथाइ सामथाइखौ जों जानांगौ हानायमानि मानो होनोब्ला जोंनि सावस्रिया एबा देहाया गोबां मानो होनोब्ला जोंहा फिथाइ सामथायाइयावबो गोबां रोखोमनि भिटामिन्स मोनो नालाय। जेरैहाय ओ जोंहा गोखै फिथाइ सामथायाव जोंङो सि भिटामिन मोननो हायो थिग बेबादिनो जोंहा दा बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइफोराव ए भिटामिन बि भिटामिन बायदि रोखोमनि जोंहा भिटामिन्सफोर जोंनि सावस्रियाव मोननो हायो। बेनिखायनो ओ जा हायो जोंङो नांनायखौ जानां नोंगौ उम। नांनायनिख्रुइ बारा नंङा बेबो नियमनि जानांगौ खम बिबांनि थिग बेबादिनो जानांगौ। ओ फिथाइ गावहैनांगौ ओ बिफ फां लायनांगौ। आबाद मावनांगौ हानायमानि ओ दा दा बे बिथिङावनो नायनो थाङोब्ला रांखान्थिनि बिथिङाव फिथाइ सामथायखौ लानानै जोंहा जोंनि ओन सोल एबा रायजोनिफ्राय गुबुन ओनसोल एबा गुबुन हादोराव फिथाइ सामथाय दैथाय हरनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जेरैहाय जोङो नुनो मोनो गारि गारि गारिजों जोंहा ओ ओ फिथाइ सामथाय बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाय दैथायनायखौ नुनो मोनो आरो लाबोनायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा? उम उम बेबादिनो फिथ फिथाइ सामथायखौना गोबां रोखोमनि ओ फालांगि खालामगासिनो दङ' मान सिफोरा न'खर सोलिगासिनो दङ'। गेदेर गेदेर। फालांगि बिजनेस बायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। जोंनि ओनसोल एबा जायगायाव
जों फिथाय सामथायजोंनोथ' जोङो माखासे जुस फोरखोबो बानायनो हायो।
हायो हायो हायो नंगौ सैथो बायदि रोखोमनि जुस। फिथाइ सामथायाइनि मुलि देहायारि मुलि बायदि बेमारनि मुलि बायदि बेबायदिजों बानायनाय नुनो मोनो थिग बेबादिनो जों साबोन बेबायदि मोखाङाव लानाय ओ फुननाय माबा माबि नुनो मोनो फिथाइ सामथायाइजों औ थिग बेबादिनो दा नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय ओ नोंथांजों गोबां खोथा सावरायनो मोननानै गोसोआ गो गोजोननाय मोनबाय।
ओन दे बेखिनियावनो
औ औ गोजानथों साबायखर औ औ दे।